औ माद
बिदिब्ला नोंथाङा दा समाव माबोरै दङ
मोजाङैनो नोंथां
अ आंबो मोजाङैनो दङ नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना आंनो
औ नोंथां हागोन दे औ जोङो मानि सायाव रायलायगोन
ओ बिदिब्रा नोंथां जोङो सावरायनि आबादनि सायाव माबायदिहै आबाद मावनाय जायो आरो दासान्दि मा आबाद मावगासिनो दोङो नोंथांनि ओनसोलाव एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ औ नोंथां हागोन नोंथां ओ दायोथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा जा आ गायनाय फुनायनिनो बोथोर दा बे दैज्लां बोथोरावथ' जोङो बयबो माइखौनो गायो नङा होमबा
जोंबो नांगौ नोंथां
औ बे माइ गायनायनि सोमोन्दैनो आं अब्ला एसे खोन्थानि जोंनिथिंहाय माबोरै माइखौ गायो
औ
औ आं एसे खोन्थानो दा माइ गायनो होनोबाथ' जोंनो गिबियावनो
खोथिया फोनांगोन नङा होमबा जोङो
औ नंगौ
माइखौ गायगोन नोङो मा माइखौ गायनो बेनिनो जोङो जोलै लानानै खोथियाखौ फोनांगोन नङा होमबा
औ
औ दा आरो बे खोथियाखौ माबोरै फैयो होनबाथाय जोंनिथिं माने नोंनि गायगोन हाया बेसे बुरजा न औ नोंनि गायगोन हाया बेसे बुरजा बेखौ अनुमान लानानै माने खोथियाखौ फोनाय जायो आरो बे खो खोथियाखौ फोनो थाखाय जोंनिया माने गिबियावनो मा खालामो बस्थाफोराव सोनानै माने हरसे बा हरनैहालागै बेखौ दैयाव सोमनानै दोननाय जायो आरो आरो जेब्ला एसे बे खोथियाया माइ जोलैया एसे जेब्ला गाजा बेरनाय जायो अब्ला जे जायगायाव खोथियाखौ फोनो थाम थिम खालामनानै लादों दब्लायसे बा दब्लायनै हा बेयाव होनाय जायो आरो आरो बेबायदिनो मा खालामो जोंनिथिं माने खोथियाखौबो फोनानैल' ओरैनो दोनबाथ' जाया नालाय बेयाव अखा हानाय नोंनि बिबांखौ एसे खेल लानांगौ जायो माने गोबां खोथियाखौ फोखांनानै जुदि गोबां माने बिबांनि अखा जेरै अखा दामब्रा होनो जुब जुब अखा हानाय बेफोरबायदि हायोबा माने खोथियाफोरखौ जमा जमा बुथुमो माने मोजां नोंनो औ गुवारै सारनानै होबाबो माने अखा दामब्रा फैबाथाय माने बेखौ जमा जमाबो थुमनाय जायो ओमफ्राय बिदि जाबाथाय माने नोंनिया खोथियाखौ उनाव फुनो थाखाय एसे उसुबिदा जायो आरो। दा बेनि थाखायनो मा खालामो जोंनि आबादारिफ्रा जोंनिथिं माने बेयाव अ हरसेबो हरनै हानि लागै माने बेखौ मोजाङै हायाव जेन गाजा बेरग्रोयो बिसिमहालागै माने दैखौ बुंजासे दिदोमै थिन थिनानै माने दै दोनो आरो बे खोथिया थिलियाव हो आरो जेब्ला माइआ गाजा बेरगोन अब्ला बे दैखौ दानफुनानै होनाय जायो आरो। दैखौ फोराननाय जायो। आरो बिदिनो बे खोथियाफ्रा माने नैजिबा नैजिबा दिनसोनि उनाव बेयो फुजानाय जाबाय आरो बिदिनो माने
गायनो लानाय हायाव माने बे खोथियाखौ गायनाय जाबाय आरो माइखौ दा बिदिनो गोदोनि समावथ' माइ गायनाय होनोब्लाथ' जोंनि गामि ओनसोलफोराव जों उन्दै उन्दैयाव नुबोयोमोन माने गोबांथार मोसौफोरजोंनो न'खर न'खर बयनिबो न'खराव मोसौ थायोमोन नङा होमबा। औ बेयो माने बेबायदि गायबोदोंमोन गोदोनि मानसिया। नाथाय दानि आथिखालाव माने बयनिबो न'खराव जोङो माइ गायग्रानि न'खरबाबो माने मोसौफोरखौनो नुनो मोनला। जोंनि साइडआव आरो। दा बिसोरो मा खालामदों गोदान मुगानि औ गोदान आगजुफोर बाहायनानै सोरबा हेन ट्रेक्टरफोर नङाबा बे ट्रेक्टर गिदिरखौनो बाहायनानै बेजों हालेवहोनानै माइखौ गायनो थाखाय हाखौ रेडि खालामनायखौ नुदों आरो। आरोबाव आरो आङो नैबे दा नैबे साननैसो आङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों आङो नुदों माखासे मानसिफोरनि भिडिअ'फ्राव माने गोदो जिबायदि जाय माइखौ गायनो लानाय हाखौ जोङो खदालजोंनो बे आलिखौहाय मा होनो आलि दाननाय होननानै बुङोमोन ना?
औ नंगौ नो
औ बे आलि दाननाय बेखौ खदालफोरजोबनाय जोंनो आबादारिफ्रा माने दानोमोन गांसोफोरखौ एसे सैनानै लायोमोन दा बेबो मा फैदों आजिखालि माने ट्रेक्टरावनो लगायनानै होयो आरो मोनसे फाल। नांगोल बेयो औ बियो आलिजों जों हालौवबाथाय माने बे आलिखौ बेनो दानलांखानाय। बेबायदि सुबिदाखौ आरोबाव फैबावनायखौ जों नुदों आरो जोंनि साइदआव। दा बिदिनो मावगासिनो आरो दा आबाद मावनाय होननानै बुङोबा दाथ' दैज्लां बोथोर बे गायनाय फुनायानो। ओमफ्राय जोंनिथिं बिदिनो माइफोरखौ बांसिनै जोंनि आबादारिफ्रा माने जायखौ गोदोनिफ्रायनो गायबोबाय थादों सोलिबाय थादों जों सानफ्रोमबो जाय आं ओंखामखौ माने माइरंखौ ओंखाम महरै जायो। बे माइखौनो जोंनिथिं बांसिन गायो आरो जेरै आइजं माइ। नङा होमबा आयजं माइ औ। आरो बिदिनो थाबाय रनजित आरो बिदिनो मा होनगोन? ओ बाहादुरफोर थाबाय औ बाइसद बिथिंखौबो गायो औ। नाथाय बांसिनथारो माने बे रन-रनजित ओमफ्राय बाहादुर। ओमफ्राय आइजं माइ बेखौ जों मिथिनो दाबो बांसिनै गायो आरो। माने गोबां गोबां दानि मु माबायाव गोदान गोदान सार्टिफाइड माइफोर ओंखारदों जोलैफोर माने थेवबाबो माने बियो मा? जायो समाव माने फोथायनो हायि जानायखौ जों नुनो मोनदों ।आरो मालाबा समाव बे माइ जुलिैफोरा मोजां सार्टिफाय होननानै फानबाबो बेखौ बायनानै नोङो फोफैबाबो माने मोजां फिथाइ मोननाय समाव मोजां मोननाय जायाखै आरो जोंनि बेनिखायनो औ बिथांमोना गोदोनि जों सोलिबोबाय थानाय बेखौनो गायफिननायखौ जों नुदों आरो दा नोंथांमोननियाव? ओरैनो मा मा माइखौ बांसिनै गायनाय जायो नोंथां मोनसे फोरमायनालाय?
औ। नगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो बांसिनानो आं। नुदों। बिदिनो रनजित, बायसुमति बेफोर माइखौनो बांसिन गायनाय जायो। गोदोनिफ्रायनो गायबोनाय। नाथाय दानि जुगाव जोङो गोबां गोदान गोदान माइ जोलै ओंखारनायखौ नुदों। जेरै सोरखारा हरनाय गोदान गोदान माइ जोलै बेफोरखौबो जोङो खायफाया गायो। नाथाय जोङो बांद्राय आसा थिनो हाया आरोोना बैफोर माइफोरखौ मानो होन बैफोर आबादखौ मा बोरै मावनांगौ जोंनाव एसेबां जोंनाव गियान गैया जानो हागौ। औ ।लोगोसे आरो औ आबाद मावनो थाखाय थ' दानि जुगाव गोबां हासारनि गोनांथि जेरै सोरखारा हरनाय जोंनो गोदान जोलैफोर फोराव बेफोराव गोबां हासारबो होनो नांगौ। नाथाय जोंनि गोदोनिनो जों गायबोनाय रनजित बायसुमति, बाहादुर बेफोराव जों गावनो गावनि न'खरनि गोबोर हासारफोरखौ होनानै गायोबाबो गोबां रोखोम जोङो माइ मोनोमोन नङा होमबा?
औ नंगौ।
बिब्दिनो जोंनि ओनसोलावबो दा दैज्लां बोथोर नालाय बिदिनो माइखौनो गायगासिनो गिबियाव नो लोगोसे जोङो उफ्रा आबादबो जोबोोर मावनायखौ नुयो दैज्लां बोथोरबाबो जेरै जोङो दैज्लांनि राङालाव पानिलााव आरो लोगोसे फादौ, पटल बेफोरखौ गोबां गायनायखौ नुयो।
औ नंगौ।
आरो जोङो माइ आबाद मावनो गोनांबा गिबियावनो जोंनो माइ दैनि गोनांथि जायो। जेरै जों माइ दैखौ गाव गायखांनाय थांनाय बोसोरनि जोङो जाय माइआ बयनिसे मोजां एबा गोग्गो जों बैफोरखौ दोनथुमना लानो नांगौ। नङाबा जोङो हाथायफोरावबो जोङो माइ बायनानै मोनो बैफोर माइलिफोरखौनो जोङो लाबोनानै बिदिनो फ बस्था एबा जायखि जाया बस्थायाव जोङो सोनानै बिदिनो हरसेयाव हरै थाखाय हाखरफोराव सोमनानै दोननांगौ बे जेराव जेब्लाबोयो। एसे गाजाय बगोन अबोब्ला जों बेखौ बोखांनानै जोङो दख्लियाव लानानै जोङो बेखौ दुब्लियाव जाय फोथाराव जोङो जोङो खोथिया फोगोन बै खोथियाखौ जोङो मोजाङै नांगोन जों एबा जोङो दानि जुगावथ' बिदिनो स ओंखाबाय नङा होमबा? औ बै क्टरफोरजोंनो जोङो दुब्लिखौ मोजाङै हेवग्रोनानै ज जेरैखि जोङो दुब्लिखौ मोजाङै गल' गल' हाबु खालामनानै जोङो बै खोथियाखौ फोनाय जायो ।जेब्ला दुब्लिखौ मोजाङै हेवगोन अब्ला खोथिया मोजां जायो नाथाय दुब्लिखौ मोजाङै खेवाब्ला बिदिनो सा सा खबसेल' हब जोङो खोखौ फयो बांद्र खो जोंनि म मोजां जया आरो गोरा जायो फुनो समाव। औ बिब्दिनो दुब्लिखौ हेवखांनायनि उनाव आलिफोरखौ मोजाङै दानखांनानै बेनि खोथिया ओ फोनायनि सिगां जोङो एसे रासायनारि हासार नङाब्ला जों गावनि न'आवनो गोबोर हासारफोरखौ खौ होनानै बे दुब्लियाव खोथियाखौ फोयो आरोना होमबाने जोंनिया खोथिया मोजां जायो आरो लोगोसे बेनोनो जों खोथियानो जेसबां दै नांगौ बेफोर फोथैफोरखौ होनानै जोङो जेब्ला खोथिया लावबोगोन अब्ला जोङो माइ गायनो थाखाय जोङो दुब्लि फोथारखौ मोजाङै ओ बे ट्रेक्टर जेनेबा हाल जों एवना लानानै जोङो माइखौ जोङो बिदिनो रुवानिफोर लाना जोङो गायनाय जायो। लोगोसे माइ गायनायाव माइ गायखांनाय लोगो लोगोनो जों बै दुब्लि फोथारफोराव जों ओ मेसें दै जेब्ला बे माइ हाखांगोन अब्ला जों जङो बैयाव मेसेंनि आबादफोरबो मावनाय जायो जोंनि ओनसोलाव जेरै बेसर मथर सबाय सिबिं बैफोर आबादखौ जोङो मावो आरो ना
औ
गोजां बोथोरनि जेरै जोङो बेसरफोरखौबो फोनानै जोङो मोजाङै जोङो बेफ्रायबो जोङो फाननानै रां मोनो आरो जोङो बैफोरखौबो न'आवनो जोङो थाव दिहुननानै जोङो फेरेदनानै जोङो जानो हायो। जोङो गावनो ओ बेसरनिफ्राय जोङो थाव फेरेनानै जोङो दिहुनोबा जोबोद मोजां मानो होनबा दाथ' गोबां थावफोरा बिदिनो ओ मोजां नङा नङा होमबा
औ नंगौ
खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां खोनादों खोनादों
बिदिब्ला जोंनि समाबो जाना फैबाय नोंथां दिनै आबाद मावनायनि सायाव नोंथांजों सावरायनानै नोंथांनिफ्राय आङो मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिनानै मोनबाय बिदिब्ला गोजोनथों नोंथां जोंनि सावलिनायखौ एसेयावनो लाखिथ'नोसै ओं ओं दे बिदि